खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङ मा खालामगासिनो दङ दायो नोंथां?
औ दोङो नै नोंथांजों आङो कल रायलायनो थाखाय रेडि जागासिनो दोङो। होमबा जाहा दिनै जिबायदि सावरायनो लानाय बेखौ जों जागाय जेनसैना?
औ दे नोंथां दे।
औ जाहा होमबा दिनै मा सावरायनो लानायमोन?
ओ आं नोंथांव सोंनो साननाया बेनोदि ओ जोंहा आथिखालाव दानि मुगायावबो ओ जेनेबा जब साख्रि गैयाब्लाबो जोङो गावनि जिउखौ माब्रै दालांनो हागौ बेफोरनि मा-माखासेफोर ओ बिजिरनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा मारै मारै संसार जालांनो हागौ, हायो?
औ नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्रा बुंबाय नंगौ ओ मानसि गोबां मानसिफोरानो सानो साख्रि गैयाबा जोंनि लाइफआ जेबो गैया एबा जों जेबो खालामनो हाया होनना सानो नाथाय नङा।
जोङो नंगौ जोङो इडुकेसन लाय लानांगौ नाथाय साख्रिनि बा ओ बागै एबा सा ख्रिजों इसां खारनो गोनां गैया। मानो होमबा जोङो नायनो थाङोबा जोङो एग्रिकाल्सार एबा जोङो आबाद मावनाबो जों सोलिनो हायो। जेरै- जों मिथियो ओ माइ आबादफोर मावनानै जोङो माइ फाननानै जों रां खामायनो हायो जों जे फानलु, बिलाहि, आलु, बान्दा कफि बायदि रोखोमनि जोङो आबादफोर मावनानै जों फाननानै एबा जोङो रां खामायनो हायो। जायखौ जोङो एग्रि कालसार होनना बुंनाय जायो आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि
औ
जेब्ला-जेब्ला जोङो एग्रिकालसारनिफ्राय फैसा खामायनो हायो आरो लोगोसे जों मिथिबावो बे ओ फिसा बिला जेरै- स्टर दुखानफोर होना एबा कम्पिउटार दुखान फोर होनाबो जों फैसा खामायनो हायो आरो दानि जुगाव बयबो मिथिगौ ससियेल मिडिया जेरै कान्टेन्ट क्रियेसन एबा ब्लग ब्लग ब्लगिंफोर बनायनाय आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि कान्टेन्ट दोङो जाय खौ जों बनायनानै अनलाइननिफाय ससियेल मिडिया जोङो बेबायदि फैसा खामायनो हायो जेरै इउटुब फेसबुक नाथाय इनस्टाग्रामा नाथाय इस्टाग्रामा बेबायदि नङा जोङो दाइरेक फैसा होआ जोङो इनस्टाग्रामावबो जोङो भिदिअ आपलड खालामनो हायो ना फ्राय जोङो स्पनसार लानाङो जोङो कम्पानि कम्पानिफोरदों ब्रेन खामनाङो जोङो लोगोसे बिदोबो जों फैसा खामायनो हायो आरो जों मिथिबावो दि दानि मुगायाव ए आइ नि जुग आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स जोङो ए आइजों जोङो पास मिनिट एबा दस मिनिटआव जोङो वेबसाइट बनायनोायो इ कमार्स वेबसाइट एबा मबाइल एप्लिकेसन एबा बायदि रो खोमनि वेबसाइटफोर बनायनानै जोङो बेखौ फाननानै जोङो जों फैसा खामायनो हायो आरो लोगोसे जों मिथियो फ्रिलान्सिं जेरै भिडिय' इडिटिं थामनेल डि जाइनि, ग्राफिक डिजाइन आरो खेब-खेबसन लिरनाय स्क्रिप्ट राइटिं बायदि रो खोम दोङो जों दायो होमबा बेबायदि स्क्रिप्ट राइटिं थामनेल डिजाइन आरो ग्राफिक डिजाइनफोरखौ जोङो माहा ए आइ दोंबो खालामनो हायो जोबोर ह ता आरो भि-भिडिअ इडिटिंखो जोङो सोलोंनो थाख खै बारा सम नाङा मास मोननै एबा मोनथाम मास मास मोनथामसो होबानो जोङो भिडिअ इडिट टिं रोङो आरो जोङो फ्रिलान्सिं खामना जोङो आरो लोगोसे गोबां रोखोमफोर दोङो जेरै जोङो जब मोनाबा जोङो स्टक मार्केट सिमबो हाबनो हायो जेरै जों मि थियो ओ जैरै ट्रेदिं इनभेस्मेन्ट बायदि रोखोमनि दोङो जों मिथ मिथिबावोदि स्टक मार्केटदों मानसिफोरा गोबां रोखोमनि बिबायदि मिलिनारि एबा बिलिनारि जानाय रोङो आरो जों मिथिबावो स्टक मार्केटल' नङा जोङो गोबां रोखोमनि ओ बायदि बायदि बिजनेसफोर खामना जेरै जोङो गावनो हटेलफोर खुलिना जोङो बिबायदि रां आरजिनो हागोन एबा माब्ला मोनसे जोङो जेरै दायो जोङो मिथियो उबार रेपेट'फोराव जोङो बेबायदि गारि सलायना अट ट'फोर सलायना आरो लोगोसे ओ गोबां रोखोमै बिजनेसफोर दोङो फिसा बिला दुकानफोर होनाय एबा बायदि रोखोमनि दोङो। जायनि मुंफोरखौ आं मोनहा सजोबा बिदोंबो जों रां खामायनो हायो ओ रां खामायनो हायो नाथाय मानसिफोरा सानोदि जोङो जब मोनाबा जोंनि लाइफआ थंस' जागोन होनना नाथाय बिबायदि नङा। आरो जों जों मिथियो दि बिबायदि फार्मासिबो होना थानो हायो। एबा एसे एनै सोलोंनानै फार्मासि होनानै जोङो मेडिसिनफोर फाननो हायो जोङो सार्टिफिकेट मोनबा लाइसेन्स मोनबा। आरो लोगोसे जों मिथियोदि बिबायदि ओ कन्ट्रेक्टार एबा थिकादार जायखौ बुङो जोङो बिबायदि अ कन्ट्रेक्ट लानानै बिबायदि ओ समाजनि थाखाय एबा जोंनि ओ भारत हादरनि थाखाय मोजां खामानि मावो बेयावबो जोङो हाबनो हायो आरो गोबां रोखोमनि दोङो। जोङो आरो जोङो बायदि रोखोमनि बिबायदि ओ आबादफोर मावनाबो जों हायो। आरो लोगोसे बिजनेस आरो लोगोसे जोङो ओ खिथाब लिरनाबो जों खिथाबखौ फाननाबो जों रां आरजिनो हायो एबा रां खामायनो हायो आरो जोंनि जोङो मिथिबावोदि अनलाइन एबा मबेलाव गोबां रोखोमनि खामानिफोर जायो मबेइलनि गेजेरजों जों रां खामायनो हायो। दानि जुगाव जोङो बिबायदि न'निफ्राय एबा गामिनिफ्राय बाहाराव ओंखारनानै बिबायदि खामानि मावनो गोनाङानो गैया जों न'आव थानानै खामानि मावनो हायो जों मिथियो रि-रिमुट वरख होनो जायखो जोङो कम्पानि फोराव थाङालासिनो न'निफ्राय जायखो जोङो हमवर्क होनो बेखौबो जोङो न'निफ्रायनो खालामनो हायो एबा बायदि रोखोमनिफोर दोङ आरोना आङो बेसांखिनिखौनोथ बुथ' बुंथ'नानै नोंथांनो सम होनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दों नामा
दङ नोंथांखौ बिदिब्ला आं सम लानोसै नोंथाङा दि आंनो बिराद मोजां बिजिरनानै होनांबाय ओ आंनि बुंनाया जागायनोसै आङो बे बेबायदिनो ओ जोङो साकख्रि साख्रि गैयाब्लाबो जोङो माबोरै गावखौ जो जिउ दालांनायाव माखासे खामानिफोरखौ मावनानै जालांनो हायो बिनि सोमोन्दै ओ जोङोथ' गामिनि सुबुंफोरखौ नायोब्ला बांसिनानो आबाद मावनानै सोनानै जानो हायो जानायखौ नुनो मोनो जेनेबा जोङो माइ नोंथाङा लांखाबाय माइ गायो जोङो दा बोथोरावथ' माइ गायनाय आरो बेबायदि दिनो जोङो नुबावो बेजों लोगोसे खेथि मावनायावहाय जेनेबा जेनेबा फाथो फोनाय आरो बेबायदिनो जुखाम फोनाय खुसेर गायनाय बायदि रोखोम आरोना जोंनि गामियारिफोरखौ जोङो मावनाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जोङो आरोबाव ओ नोजोर होनो गोनाङा बेनोदि जोङो जेनेबा अमा फिसिनाय अमा फिसिनाय जों लोगोसेनो बेबादिनो फुख्रि जावनानै ना फुसिनाय ओ जोङो ना फुसियोब्ला जोङो माखासे ओ जाग्रा बेसादफोरखौ नानो होनो गोनां जायो बेफोरखौ जोङो जगायना लानानैफोरा जाबाय ओ जेनेबा जोङो थालिर बिलाइ होनाय ओ सआबिनफोर होनाय बेबायदिनो गुन्दैफोर होनाय आरो थिग बेबायदिनो जेनेबा अमानोबो अमानो जेनेबा जोङो दाना होनाय गुन्दै होनाय बेबायदिनो थास' आरि बायदिसिना हानानै होनाय दङ आरोना आरो बेजों लोगोसे थास'नायजों लोगोसेनो जोङो नुबावो जोङो गामियावहाय गोबां रोखोमनि थास' बायदि ओ जतनिखौ जोङो गायनो हायो ओ जेनेबा थास' थास' गफ' थास' गोसोम बायदि रोखोमनि थाबाय बेजों लोगोसेनो जोङो आलु ओ फान्थाव मैथा बायदि रोखोमनि जोङो आबादखौ मावनानै जानो हाया एसे एनै रां खामायनो हायो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे नो नोजोर होनोगोना बेनोदि जोङो जेनेबा दखानफोर खुलिनाय दखान खुलिनाय होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि दखान थायो जेनेबा जोङो ओ फार्स्टआवनो नायोब्ला जोङो खानाय सिननाय खामानि जेनेबा खानायाखौथ' जोङो मान्वनो जोंहा औ से दानावनो जोंहा लावफिननो खानायफ्रा बेफोरावबो जोङो सार्भिसिं होबाय थानो मोनो सिनफिनबाय थानो मोनो जेनेबा खामानिखौ मोनफिनबाय थायो बेबायदिनो सानसेयावनो साब्रै साबा सय जन सात जन बिदि सिननो मोनोब्लाबो जोंहा मोजाङै इनकाम खामायनो हायो आरो ना दानि जुगावहाय आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जोङो दखान होननायावहाय जोङो थाबावबाय मबाइल रिफायारिं खालामनाय गोबां रोखोमनि मबाइल ओंखारबाय दानि जुगावहाय आइफन थायो एनड्रइड थायो बायदिसिना लेपटपफोर बानायनाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि सारभिसिं होनो हायो आरोोना जोङो दानि जुगावहाय मबेल ओ रिफेरिं खालामनायावहाय खामानि मावोब्ला आरो बेजों लोगोसेनो जोङो नुनो मोनबावलायबाय दखानावहाय ओ गोबां रोखोमनि गारि ओ फाहामग्रा जेनेबा गारि मेकानिक बेबायदिनो जेनेबा गोदान गोदान ओ थ्रि दानफोरावनो जोङो मबिल सोलायनांगौ जायो गारिनिखौ बेयावनो जोङो ओ थ्रि दानावहाय मबिल सोलायनो मोनगोन आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गारि टायारफोरा गाज्रि जायो बेफोरावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि गारि थारफोर सोलायनो मोनगोन बेबायदिनो जोङो एसे एनै इनकामखौ जोङो ओ गारि ओ मेखानिक सोलोङोब्ला खामानिखौ मावनानै जानो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो जेनेबा आरोबाव बेजों लोगोसे जोंहा गेलेनायबो जोङो गेलेनानै गावनि लाइफखौबो दाखांनाय नुनो मोन्दों आजिखालि गोबां रोखोमनि स्पर्टसफोर खेलाफोर नुनो मोनो जेनेबा जोङो फुटबल नुनो मोनो हक कि, काबादि बेबायदिनो बेदमिन्टन, क्रिकेट बायदिसिना जोङो खेलाखौ नुनो मोनो आरोना नोंथाङा बेजों लोगोसे बेफोरबायदिखौ जोङो गेलेनायजों लोगोसे गावनि ओ देहाफोरखौबो मोजाङै लाखिनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ गिदिर गिदिर स्टेट स्टेटनि स्टेट बिदिनो बारलाङै बारलाङै जोंहा नेसनेल बिनो गेलेहैनो मोनगोन बेजों लोगोसेनो जोंहा गावनि ओ फिउचारखौहाय ब्राइट खालामनानै लानो हागोन नोंथां साख ख्रि गैयाब्लाबो ह नोंथाङा बिदिब्ला एसे आङो बिजिरनानै होनो हाबावगोन नामा
औ नोंथाङा थारैनो बुंलांखाबाय दि नोंथांनि बुंनायनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा मिथिनो मोनबावबायदि नोंथाङा बुंबाय बुंलांबाय गेलेनाय जेरै स्पर्टस जों मिथियो फुटबल फुटबला जोबोर फेमास जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि बुहुमनि गेजेरावनो फुटबला मोनसे जोबोर फेमास। फेमास बेबायदि मोनसे खेला जों मिथियोदि बेबायदि ख्रिस्टियान रुनाल्द', मेसि, नेमार बिसोरनि गेजेरजों जों मिथियो दि फुला जोबोर बेबो फेमास होननानै आरो जों मिथिबावोदि गेलेनाय होनबाथ' जेरै क्रिकेट एबा खारनाय जों मिथियोदि क्रिकेटआबो जोंनि भारत हादराव जोबोद मुंदांखा जों मिथियो जोंनि भारत हादराव जोबोर मुंदांखा मुंदांखा गेलेगिरि दोङो जेरै जों मिथियो बिराद कुलि एम एस धनि एबा बायदि रोखोमनि आरो जों मिथिबावो बेबायदि आगोलाव ओ मिल्खा सिं होननाय सासे मुंदां खा बेबायदि खारनायाव बादायग्रा दोंमोन ओ बिथाङा जोबोर मुं खामायलांदोंमोन आरो नाम खामायलांदोंमोन आरो गाव गावनि फिउचारखौबो जोबोद ब्राइट खामलांदोंमोन जों मिथियोदि आरो जों मिथियो जेरै खुबैनाय खेला जों जोंनि भारत हादरनि फ्रायनो दंहयो सासे निराज चप्रा आरो जों मिथियो जेरै सुइमिं पुलाव सानस्रिनाय जायखौ अलिम्पिक खेला बेयावबो दोङो सासे मुंदांखा खेला गेलेगिरि जेरै जों मिथियो माइकेल फिलिप्स होननाय। आरो जों मिथिबावो उस एन बल्ट बिबो बुहुमनि गेजेराव जोबोद मुंदांखा खारगिरि एबा खेला गेलेगिरि। बिबो जोबोर मुं खामायलांदों आरो नोंथाङा बुंलांखाबाय गामि एलेखा बुंदों जे एबा एमफौ लाथा होनना बुङो ओ बे खौ फिनाय नुयो बेबायदि गोमो गोमो जालाङो बेखौ एम्फौ आथाखौ नुनो नुनो मोनो होमबा जा समाबो जानानै फैबाय होमबा नोंथाङा माबा
औ औ नोंथां औ
बा ओमफ्राय जोङो दोनथ'नोसै
ओ आङो बेनो बिनानै हरबावनो सानबाय नोंथांनि फिसाब्लाबो ओ जोंहा टाउनावबो गोबां रो खोमनि खामानिफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन दि ओ रुम भाहाराफोर होनाय जेनेबा जोङो रुम भाहाराफोरखौ जेनेबा माबायदि लुनांगौ बेयो बेयो गोनां जोंहा लकेसना जानो नांगोन माखासे कलेज गिदिर गिदिर गोनां खाथिनि जायगायाव जोङो माखासे न'फोर खुलिनानै ओ बिल्डिंफोर लुनानै जेनेबा जोङो बेवहाय रुम दोननानै जानो होङोब्ला बिराद दानि जुगावहाय मोजां मानो होनोब्ला जोंहा ओ गोबां रोखोमनि फराय ओ कलेजफोर थायो। बे कलेजनि कलेजावहाय गोबां रोखोमनि स्टुडेन्टफोर फैयो गोबां। बिबांनि स्टुदेन्टफोर फैयो बेवहाय गोबां रोखोमनि थाग्रा खुलिनांगौ जेनेबा जोंहा बेवहाय। रुम खुलिनानै होनो हायोब्ला बिराद जेनेबा इनकामखौ मोननो हागोन आरो। ना नोंथां बेजों लोगोसेनो आरोबाव दखान होनाय जाग्रा मुवाफोर चावमिन मम'। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फ्राइड राइसफोर जेनेबा बेफोरबायदिखौ होनानै लानो हायोब्लाबो जोंहा गोबां ओ आरो रांखौ आरजिनानै लानो हागोन आरोना नोंथां। ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां बेयावनो आंबो फोजोबनाय जाथ'बाय। बिदिब्ला नोंथां जोंहा औ औ नोंथां औ गोजोन्थोंफ्रायबो।